खोनादोंना? अ औ औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दङ?
आं दायो नै ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ नै नोंथां बार जादों एसे।
फ्रालाय बोरै नोथां?
औ इ खबरफ्राथ' एखदमबारे बरिया। नोंथांनालाय?
औ औ। ओमफ्राय ओ दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनायालाय बोरै सलिगासिनो दङ?
गायनाय फुनायफ्रा थ' दायो सोलिगासिनो दङ सोलिनायालाय नै थांनाय हरावसो अखा हादों नालाय। दामाने गाबोन समफोरनिफ्राय माने जुरिफिनसिगोनलाय आरो दैलाङाव दैलां बो थोरनि माने आबाद मावनायफ्रावहाय फोथारफ्राव औ। नोंथां-नोंथांनालाय?
दा इज ओ गायनाय फुनाया नोंथां जोंनि खैनाबो आद्रा खिद्रा जानानै दंजोबथारो माने बोथोरा देग्लाय ओरैबायदि खरान होदों ओ मा होनो माइ गाय नो सानब्लाबो माने नेथ'नो गोनां जानानै दं आरो। अखानि थाखायनो औ। दा नोंथां होनबा आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम माने आं कल हरदोंमोन आरो। दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय जोंना जाहैबाय ओ मा होनो गोदोनि समाव जा गोदोनि समावबो जेन'बा दानि समावबो माने मानसिया गावनि न'खौ सुनो थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बे रांखावरिनि गोनां बे रांखावरि गोनांथि जानायखौ माने माने सुफुंनो थाखाय ओ मा होनो ओ सुबुंफोरा बा मानसिफोरा माने गोबां रोखोमनि माखासे फालांगि बा बायदि बायदि बिजिनेस खालामनानैबाबो बै नांगौ जानायखौ सुफुङो। दा गोदोनि समाव माखासे बिथिङाव जों नुनो मोनो जे जोंहा मा होनो, दाउ अमा बोरमा बायदि बायदि फिसिनानै न'खर सुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बै दा अमा फिसिनाय माने दानि जि दा गोनोखोआरि मुगा बेवहायबो माने जों दासिमबो नुनो मोनदों दा बिनि बिथिङावनो माने जोङो गोदोनि माखासे दाउ अमा फिसिनायनि माखासे आदब खायदाफोरा माने बोरै फिसियोमोन ओमफ्राय दानि जि गोदान आदबजों फिसिनाय बे माने माबोरै फिसिनाय जायो बिनि सायावनो माने नोंथाङा जा एसे मिन्थिगौ एसे फोरमायना हरदो।
औ जागोन नोंथां दा जेनेबा आं फोरमायनोसै आरोना दायो दा गोदोनि समावथ' दा दाउमा फिसिनाया माने गोबां फिसियोमोन आरो बिदिनो मोसौ मैसो गराइ बिदिनो सोरबा सोरबाथ' माने मैदेरफोर फिसिलाबायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो जिहेथु जोंहा दंफां खुन्दा बोनाय बायदिफ्राव माने जोंहा नांगौ जायोमोन नालाय। गोदोनि समावथ' माने दानि बादि गारि गुरा माने गारिफोरजोंहाय ओ बोलाबनायखौ जोङो नुनो मोनामोन बै समाव माने जों मै जोंनो माने सलिनायखौ जों नुनो मोनो मोन आरो जेनेबा गिदिर गिदिर। ओ खुन्दाफोर नारनाय बा गिदिर गिदिर मुवा बेसादफोर जों थिखोनायफोरखौ हाय आरो।
औ।
दा जोङो मोसौफोरखौहाय गोदोनि समावहाय गोबां फिसियोमोन जेरैहाय जोङो बिदिनो ओ खमैबाबो बिदिनो गोबां फिसिमोन आरो जेनेबा पन्सासथा साथिथा बिदिनो गलि गंनै गंथाम गाहाम जोङो फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बे समावहाय माने जोंहा गारिफोर लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। औ दा बिदिनो आरो आरो मोसौ बिदिनो बोरमाफोरखौबो जोङो गोबां फिसिनाय नु नुनो मोनोमोन जेनेबा अमा फिसियोमोन दाउ फिसियोमोन। हांसो बोरमा गोबां माने बिदिनो जि जेनेबा न'आव फिसाानाय बुस्थु जिनिसफोर बेफोरखौ माने फिनानै लायोमोन आरो। आरो जोङो बेफोरखौहाय माने जोङो नांगौ जानाय समावहाय माने जोङो फाननानै रांखावरि एसे एनैबाबो जों न'खर सुंथानो हायोमोन आरो।
औ औ।
ओ मोसौखौ फिसियो होननानै बुङोब्ला जोंहा मेइेनलि माने मोसौआ जोंनो गोनां थारमोन आरो बैनि सम बै समावहाय मानो होनोब्ला जोङो मोसौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायोमोन जेरै जों आबाद मावनाय मारा होनाय बेफोरदिनो गारि बोनाय बेबायदि गोबां बायदिसिना खामानियाव जों बाहायनो हायोमोन जोङो बांसिनानो बाहायोमोन। मोसौ हालुवाखौ जेरै जों आबाद मावनायाव जेनेबा हालौनायावहाय जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन जेरावहाय जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मोसौ जोङो जों हालेवनाय नुनो मोनोमोन। जेनेबा जोङो नांगोलजों हालेवोमोन आरो गोदोनि समावहाय माने जोंहा बिदिनो दानि बायदि। जेनेबा गोनोखोआरि मुगाफोरजों जेनेबा जों बिगियान मुगाजों जेनेबा बै समावथ' गैयामोन नालाय दा बेनि थाखाय जों ट्रेक्टर बायदिसिना गैयिनि थाखाय जोङो माने मोसौजोंनो हालेवनानै जेनेबा जोङो गायनाय फुनायखौ बानायोमोन आरो। दा बैनि थाखायनो जोङो बैसागु बोथोरखौ माने जोङो मोसौ थुखैनाय जोङो बे ओ फोरबोखौ जोङो लानाय जायो आरो मोसौनि थाखाय जेरावहाय जोङो। ओ जेनेबा बोसोराव जेनेबा जों गायनाय फुनायनि टाइम सफैबाय बेफोरबायदि। ओ जोंहा बैसागो बोथोरनि उननिफ्रायनो जोंहा गायनाय फुनाय ओ खामानिया जायो नालाय। आबाद मावनाया दा बैनि थाखायनो माने जोङो बैसागु बोथोरावहाय माने जोङो। ओ दैज्लां आबाद मावनायनि सिगां माने जोङो बे मोसौखौहाय फुजा होनानै लानाय जायोमोन आरो। जोङो मोसौ हालुवानिफ्रायल' जोङो बेफोरबायदि मोनो बिदि नङा माने जोङो मोसौ गायनिफ्रायबो जोंहा गाय मोनो।
उम उम न
बेफोर गाइखेरफोरखौ फाननानै जोङो जेनेबा दानि समावथ' गाइखेरा गोबां माने बेसेन गोसा जानानै फैबाय आरो जेरावहाय जोङो दा ओ फवासेफ्रावनो जेनेबा बिस थाखा थ्रिस थाखा गाहाम बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेनेबा लिटारावहाय बिदिनो। ओ आसि तागा एक्स तागा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबाय दा औ दा जोङो मोसौनिफ्राय माने जोङो गोबां जेनेबा बिदिनो हासार खिफोरबो जों मोननो हायो जेनेबा जों मोसौ बोरमानि खिफोरजोंहाय जोङो आबाद मावनो हायो आरो जेरावहाय जोङो बेफोरखौहाय बिफोरनि खिफोरखौहाय जोङो आब मावनायाव गारनानै जोङो बेफोरनिफ्राय मोजाङै माने ग्र' जानाय माने ओ बिफांफोरखौहाय जोङो थाबै देरहोनो हायो जेरावहाय बे अर्गेनिक हासार जायो आरो बेफोरनिफ्राय जोंहा जेबो रियेकसन जायालासिनो जोङो फिथाइफोरखौहाय मोजाङै मोननो हायो। बेफोरबायदि आरो दा जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जोङो दाउफोर फिसिनानै जेनेबा हांसोफोर फिसिनानै बोरमाफोर फिनानै जों बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोरखौ फाननानै जाय समावहाय जोङो जेनेबा थाखा फैसानि एसे गोनांथि जादों बै समावहाय जोङो बेफोरखौ फानब्रबनानै जोङो नैजिथानिबो रां बुथुमनो हायो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनि सम समै माने गोबां लांदां लांदां जायगाफोर थायोमोन नालाय जेनेबा बेफोरबायदिनि थाखाय माने जोंहा मोसौ मोसाफोर फिनायनि फिसिनाया माने जोबोद गोरलै मोनो आरो मानो होनबा जोंहा दानि समावहाय बेफोरबायदि जेनेबा जायगाफोराथ' दानि समावहायथ' माने गैला नालाय। आरो दायो माने जेरावबो न' बां आरि थाजोबनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि समावहाय दा जोंहा मोजां मोजां फिसिनोबो जाया। गोबां खस्थ' जानानै फैबाय आरो औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जेनेबा माबायदिहाय नोंसिनिजों? जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव मायदि सोलायनाय फैदोंनाय एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा
औ औ जागोन नोंथां दा जोंनिथिं मान नाय गिदिरनिफ्राय दासिमावथ' माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय मानो होनोबा ओ मा होनो जि जोंनो संसार जानायाव गोनांथि जानाय माखासे रांखान्थि बा माखासे मुवा सुफुंनो थाखाय माने सुबङा गोबां आलदा आलदा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माने फालांगि बिजनेस बायदि खालाम। दा बैफोर खालामनायनि बिथिङावबो जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनायाबो दंबोयो। दा बैफोरनि बि बिथिङाव जों गोबां सोलायनायखौ नुबाय आरोना गोदोनि समाव जों गोबां माने दय नोंथांमोन बिदिनो गलि गंथाम गलि गंब्रै गाहाम मोसौ मोसा फिसियोमोन। नाथाय दानि समावथ' जोङो बि बांलिया माने सोरनिबा न'खरावथ' गलिखौनो नु बांलिया माने ओरैबायदि जाफैबायलै जोंनियाव माने बिदिनो बोरमा मासे सोरनियावबा मोसौ मासे बा मानै बेफोरबायदिल' थासै दा जोंहा गोदोनि खौ बुङोब्ला मा होनो गोबां बुरजा बुरजा माने दाउ बोरमा अमा मोसौ फिसियोमोन आरो दा बैसोरो माने गावसोरनि संसार जानाय बेयाव माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने बै दाउनिफ्रायनो बा अमानिफ्रायनो ओ मा मोननाय जोलै बे फिसाफोर होयो आरो बिसोरो दाउ अमाफोरखौ दा बै अमा मोसौ फिसा अमा बे दाउ फिसाफोरखौ बा दाउफोरखौ बियोब्ला देरो अब्ला बिसोरो माने हाथायाव बा बाजाराव फानहैयो फानहैनानै बिनिफ्राय थाइसे थाइनै नि रां आरजियो दा बेफोर रांफोरजोंनो माने गावसिनि संसार जानायाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो सुफुंनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय
औ
मानो होनोबा गोदोनि समाव जेसेबां एसेबां माने फेसिलिटि गैयामोन जे जोंहा माने ओ गोरलैयैनो राहा खुंनायनि जेबो माने राहाफोर गैयामोन नालाय गोरलै संसार जानाय बा गावनि नांगौखौ सुफुंनो हानाय बेफोर राहाफ्रा एसे खममोन नालाय दा बिसोरनो माने गोबां खस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बिदिनो जोङो अमाफोर फिसिनायनि बिथिङावबो माखासे आदबफोरा जाहैबाय गावसि निनो गावआारि आदबजों बिसोर अमाफोरखौबो फिसियोमोन जायनि जाहोनाव माने बिसिनि अमाफोरा देरनो बा फानजानायमहालाग जाहैनो माने गोबां गोबाव सम लायोमोन जोंहा बुंनो हागोन जे ओ से बोसोरहालागै माने बिसिोरनि अमाया फानजानाय सेबांसिम जानो थाखाय से बोसोर गाहाम नांगौ जायोमोन आरो दा बि समाव माने बिसोर गोबाव सम नेनो गोनां जायोमोन
औ
बिदिनो मा होनो बोरमाफोराबो माने बेबायदिनो जि गोबाव सम लायोमोन मान होनोबा बिसोरो गावारि आदबजोंसो फिनाय जायोमोन नालाय दा बोरमाफोरखौबो बिसोर फिसियोब्ला इदिनो माने साखाथि फाखाथियाव थानाय लांदां फोथारफोराव माने गांसो थायो बेफोराव माने खानानै दोनो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा अमानि फिसिनाय माखासे आदबफोराबो जाहैबाय जोंना जोंनिनो जेनेबा माइ सौनायाव मोननाय गुन्दै जि बे गुन्दैखौनो जाहोनानै माने अमाखौ देरहोनाय जायो जाय माने अबे दैयाव माने प्रटिना खम थायो जायनि जाहोनाव माने अमानि देरनाय एबा जौ थाया माने एसे लासैयैनो ओ जौगायोमोन आरो दा जोंहा फारागथि जोंनि दानि गोदान ओ जेनेबा गोनोखोआरि मुगायाव जोंहा अमा दाउ बायदिसिना बोरमा फिसिनायनि माखासे आदबफोरा माने सोलायनानै फैबाय दा मा होनो जेनबा अमा फिनायनि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने लकेल गावारि आदबजों माने फिसिनायखौ जों माने गोबां खम नुनो मोनसै आरोना मानो होनोबा थाब माने खम समावनो थाब रां आरजिनो थाखायनो माने बिसोरो दानि जि बिगियानारि आदबजों दिहुन जानाय माखासे रासायनारिक ओ हासार गोनां बा भिटामिन गोनां माखासे आदार दाना फोर दङ बैफोरखौ बेब'हार खालामो आरो बिसोरो बाहायनाय जायो आरो दा बेफोरखौ बाहायनानै अमाफोराबो माने द' दानसोनि गेजेरावनो फानजानायसेबांहालागै जाखैयो बिदिनो बोरमाफोरनि बिथिङाव बेबायदिनो माने बाहायो आरो दा नोंथाङा जोंहाथ' बुंबाबो जोबा जोबनाया। बेखिनियावनो जों बे आयदाखौ दोनथ'सै।
औ- जागोन दे नोंथां